औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ बुंनायसाय
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों आं बर'फोरनि दोरोङा- थि ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
सावराय जागोन
नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानैहाय मोजां मोनो? आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा रोखोमनि मैगं थाइगंफोर मोननाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
ओंख्रि बुंबाथ' नोंथां जोंनि जायगायाव जाबाय थानाय जेनेबा जों सबाय बेफोर जोबोद गोथाव आरो नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां
औ सबाय बेफोरो जोबोद गोथाव जायो आरो बेफोरखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो बे सबायखौ जोङो बाजारफोरनिफ्रायबो बायना लायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो न'फोरावनो बे खौ गायनानै जोङो जेनेबा बे सबायखौ दिहुननाय जायो आरो नोंथां आरो बेखौ जोङो जेब्ला सबायखौ मोनगोन सबायखौ न'फोरनिखौ जेनेबा जोङो थुरनांगौ जायो होमबानिया बेयो सबाइनि महर जायो आरो बिदिनो बेखौ दसे सम संनायनि सिगां दसे सम जोङो सोमना दोननाय जा जायो आरो दैयाव जाहाथे बे एसे रुयो रुइग्रोयो बेनि उनाव जों बेखौ बिदिनो दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव जोङो होना होयो होनायनि उनाव बेयो जोंनिया खारैफोर होनाय जायो बेवहाय आरोबाव आरो जोङो जेनेबा ना गोरान ना गोरानजों जानानैथ' बियो जोबोद माने गोथाव जायो मोदोमफ्रु मोदोमो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बे जानानै खायफाया जोंनिया जोंबो जायो बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंनिया दैज्लां बोथोरफोरावथ' गोबां रोखोम रोखोमनि जाग्राफोर थायो। मैगं थाइगं बुंनो थाङोब्ला जोंनिया लेस्रा भिन्दि आरो बायदिसिना आरो बेदिनो जोङो नुनो मोनो दानियाथ' जेराव माने दैज्लांल' नङा मेसें गासैयावबो जों माने बिदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ
औ बिदि रोखोमै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो औवा मेवाय बेखौबो जोङो अनला खारै जों जानायखौ गोबां नुनो थाङो अनला खारै बेखौबो आरो बेनि उनाव जोंनिया अनला खारैयाथ' थाखाबायानो बेनि उनाव जोङो बे थास'फोरखौबो थास'फोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो।
दाथ' दैज्लां बोथोराव थास'आ आथें थास' बिबार बेफोरखौ मोनो नालाय।
औ नोंथां नंगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव आ खारै बैफोरखौ मा रोखोमै मोननो थाङो आरो मा मा मैगं जायो। खारैजों
औ नंगौ जेरैहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय नोंथाङा जेरै बुंदों। लेस्रा जिंका आरो भेन्दि खुमब्रा जोगोनार बेबायदिनो थास' आथिं थास' स' बिबार बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
आरो खारै खारैखौ माबायदि मोनो होनब्लाथाय जोङो थालिर आथिया थालिरा साबसिन जायो आरोना। जोङो आथिया थालिर बिफांखौ दानफायनानैहाय बेखौ दानस'नानै फिसा फिसा फस्लाखौ बिनि जिरनानैहाय आरो मादायाबो साबसिन जायो थालिरनि मादाया बेफोरखौ जोङो दा खनानैहाय आरो थालिर फस्लाखौ जोङो फिसा फिसा जिरनानैहाय सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो। बेबादिनो जोङो फोरानखांनायनि उनावहाय बेयो जेब्ला रानगोन जों बेखौ अराव सावनानैहाय बेनि जाया हाथफ्ला ओंखारगोन बे हा थफ्लाखौ जोङो दैयावहाय दै सरनानैहाय दै होनानै बेबादिनो जों बे रोसि ओंखारगोन। बे रोसिखौनो जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो खारैजों मा मा ओंख्रि जायो होनोब्लाथाय जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जायो। जेरैहाय अनला खारै सबाइ खारै नारजि आरो नाफाम बेफोरखौ जोङो संनानै जानो हायो आरो नोंथां आरो बेबादिनो गोथां मैगं थाइगंनि बिलाइफोरखौबो जोङो बेबायदिनो खारै होनानैसोंनानै जायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो मा मा बिफांखौ जाय जायो बिलाइखौ
जेरैहाय लाइ लाफा बेबादिनो फुदुना गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगंफोर खांथिंनानैहाय जोङो खारदै संनानै जानो हायो नोंथां
जारि बिलाइखौबो जायो नामा नोंथां जोंनि जायगायाव जानाय नुयो नोंथां
औ जायो जायो नोंथां
बिदिनो जेनेबा लाव बिलाइ
औ लाव बिजौ आरो सजिना बिलाइ बेबादिनो
खुमब्रा बिजौफोर
जोंनि ओनसोलावहाय खुमब्राखौ जा बिजौखौ जानाय नुवा नोंथां
औ होमबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन जे जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव मा मैगंखौ गोबाङै जानाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां जेरैहाय जोंनि ओनसोलावहाय अनला दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय औवा मेवाइखौबो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो औवा मेवाइ अनला दाउबा अमा ना बेफोरबादि आरो सबाय साम' नारजि बेफोरखौ जोङो जानाय नुयो आरो नोंथां
बुंनो थांबा बिदिनो
बेबादिनो जोङो नारजिखौबो जोङो जों फाथो फाथोखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेबादि जोङो फाथोनि बिलाइखौहाय खानानैहाय सान्दुंआव फोरानना गोरान खालामनानैहाय नारजि बानायनाय जायो नोंथां नारजि ओंख्रियाबो जानो जोबोर गोथाव जायो जोङो बेखौहाय नारजि गोरानखौहाय जोङो बासिनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दसे समनि थाखाय आरो खायसे खायसे बेबादिनो गोबाव सम सम सोमनानैबो दोननाय जायो जाहाथे बिनि गोखाया एसे खारो आरो जोङो नारजियाथ' अमा बेदरफोरजों साबसिन जायो नालाय बेबदिनो जोङो नारजिखौ सोमना सुनानैहाय सारायाव दै होनानैहाय बेबादिनो जोंनिया खारदैयासो मेन नालाय बे ओंख्रियाव जों खारदैनि गोनांथि जाखायो आरो सारायावहाय नारजिखौबो होनानैहाय खारै संख्रि बेफोरबायदि होनानैहाय नारजिखौ रुग्लिनाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो नारजिया जेब्ला रुइगोन बेखौ जोङो सागं स सानानै होयो आरो सागआव सानानै होनायनि उनावहाय जोङो बेयाव अमा बेदर जुदि होसनगोनबा जोङो अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनांगोन नोंथां बेबनो थाव हालदै संख्रि बानलु सामब्राम बेफोरबायदि होनानैहाय जोङो मस्ला मस्लि होनानै
औ
अमाखौ अमा बेदरखौ एवग्रोनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जेब्ला नारजिया रुइना सागं साखांगोन बेनि उनावहाय जों अमा बेदरखौ बेवहाय होसननानै होगोन आरो नोंथां
ओ‌ नोंथां
नारजि ओंख्रिया जानो जोबोर गोथाव जायो आरो जोङो नारजिखौ गुबुन मोनसे आदब बयबो संनानै जानायखौ नुयो जेरैहाय जोङो नारजि बिलाइखौ जोङो सुखांनानैहाय सारायावहाय एवो बा खायसे खायसे सान्दुंआवबो फोरानो बेबादिनो जोङो नारजि बिलाइखौ गोरान खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ सेख्रेबनानैहाय गुन्दै थै खालामनानैहाय बेबादिबो संनानै जायो आरो नोंथां बेबादिनो औ बेबादिनो जोङो सेख्रेबनानै गुन्दै खालामनानैहाय फिरि फिरि सारनानै बेबादिनो जोङो ना खांख्राइ बायदिसिना बे बेदर बेफोरबादिजों जोङो संनानै जायो आरो नोंहा बेबादिबो जानो गोथाव जायो नों
औ औ नोंखौ नोंथां।
नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेहाय माबायदि आदबैहाय नारजि ओंख्रिखौ संनानै जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
नारजि बुङोबाथ' बे जोंनिया फाथोनिफ्रायनो जायो फाथो बे फाथो बिलाइखौनो जोङो जेनेबा फोराननानै दोनबाथाय बे नारजिनि महर जायो। आरो बेखौ जोङो मादै संनानै जायो होनना बुङोब्ला बेयो जेनेबा जोङो दै गोदौनायावनो होनाय जायो बेखौ होनानै बेयावहाय जोङो नाफोरखौ होनाय जायो ना थाबा ना जेनेबा बेदर थाबा बेदर बिदिनो बायदिसिना नांगौ जा जानाय संख्रि बानलु बायदिफोरखौ होनानै जोङो दै बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां। औ औ नोंथाङा। बुंनो हागोन ना नोंथांनि जायगायाव जेनेबा बेदरखौ माबायदि जानाय जायो माजो माजों। नारजिनि अनगायैबो
नंगौ बेबायदिनो नारजिनि अनगायैबो जोङो अमा बेदर फोरखौ जेरैहाय अनला ओंख्रिफोरावबो होनानै जानो हायो बा सबाय ओंख्रिफोरावबो आरो बेबादिनो जोङो आलु बेदरफोरजोंबो एवनानै जानाय जायो। आरो दाउ बेदर जेरैहाय दाउ बेदरफोरखौबो सबायजों अनलाजों औवा मेवाइजों दाउजों बेबादिनो जानो गोथाव जायो आरो नोंथां बेबादिनो जोंनि ओनसो लाव बांसिन बेफोरबादि जानायखौ नुनो मोनो आरो।
जोबोरैनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो फ्रायफोर जायो। जेनेबा अमा बेदरखौ आरो बायदि रोखोमनि मैगंफोराव हो। नाना जानायखौ नुनो मोनो। थावो आरो जेनेबा औ औ बिदि ब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि रायज्लायनो एसे वानो दोन्थ'नोसै नोंथां गोजोनथों नोंथां।